खोनायाखै औ। मा खालामबाय दं?
ओ उन्दु दों।
ए दानो उन्दुथारबायबो?
मेंनायालाय आयौ आयौ।
उम। आंहाबो ओरैनोथ' दं होनजाला जोंनि दखानाव एसे थांदोंमोन सांग्रेमानि सोरांजों थाबायगासिनो लामायाव।
सांग्रेमा जोंलायथारबाय?
ओमफाय नोंसिनाव माथो औ सांग्रामा जोंलायथारदों ओमफ्राय माथो नोंसिनाव खुसेंग्रा फेन्दा गानानै थालांदों? बेखौसो सोंहरनो होननानै फनहरनाय जादोंमोन आरो। हा?
सोरखिथा हरा?
ओइ जोंहा न' खाथिनि माबाया खिथाहरदों आदैया ओमफ्राय बेखौनो गानानै थालां मारदोंबा लायनांसिगोन साननानै फनहरनाय जादोंमोन आरो।
बेखौ माबाबा जाबाय फबनाय जाबाय।
हा?
खोनायासै नोंना।
खोनायाखै?
औ।
थालां मारदोंमोन होनबा? फबबबायसो
औ फबबाय
ए होनोमबा बोरै बे मोनसेल' गानानै थालांखो ने?
पेन्थन
ओ बिमायानो थालांबा एसे साबसिन जागौमोन। बाथोन जानायफ्राव एसे आराम जागौमोन।
नोंसोर दिनै ओंख्रि गैया होनदों नामा?
गैया ओंखायनो सोंहरदोंमोन ओंख्रि गैयैखायनो माबा नोंसिनाव खुसेंग्रा फेनदा गानानै थालांदोंनो बेखौनो सोंहरनो होननानै फन हरबाय आरो आं।
हे हे
गैला दहाय इदसे सिगां माबा मोनबा। सों हरनाय मोनबा। बा
उम आंबो, दखानाव थांनानै एसे लेट जाबाय सोंहरनाया।
मा माथ लाया? नोंसोरलाय दखानावलाय।
हो बिदिनो गाइखेरनि साहा लोंनो लुगैनानै, दखानाव एसे ज्रोम लोंना फैबाय फख'रिजों बानलु बाथोनजों।
ओमफ्राय दा मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
ओंख्रियानो मा जागोनथाय? दाबो जेबो जागायजेनायखोय।
जागायदो, बै माबाफोरखौनो, मुलाफोरखौनो फुलाबायनानै, बाथोनफोर लाब्राफोर आलुजों लगायनानै।
मुला दाबायदि मुला मोनो?
खोनायासै नोंथां नोंनिखौ।
दाबायदि मुला मोनो?
मोनगोनदां नोंसिनि बारि खाथियाव नागिरबा।
आ मोननाय नोंला दां।
जोबसिगोन होनबा ने
उ
होमबालाय लाफाफोर खालाबायदो, लाइ लाइखौनो जाला बायदो होमबा।
लाभा मोनो।
जोंहाथ' मा संबावनांगौथाय? नोंबो खुसेंग्रा फेन्दाखौ फबबायसो होनबाय दा।
माबा दाउ ब्रयलार फेन्दा लायदो।
दा बयलार फेन्दा न नों एसे सिगांआव खिन्थानांगौमोन बेखौ दखाननिफ्राय फैगलायबायना जोंहा।
औ जागौउ मोन थ आरो।
औ। सेंग्राफ्रा थाव होनाय जानो हाला नलै, ओंखायनो रुनानैसो जालाबायनांसिगोन बिसना मोसानायफ्रा मोदोमसाजोबनानै दंनो।
ओम आं जला
दहाय लासाव लास मोसानायखौ
औ खेबदों
आंहाथ' थाफानाय जायासै
औ नोङो जोबथियाव गैयामोन ने
जोबथियाव आं ओरै साहा थांना फैनानै बिराद मेंनाय मोननायनोबो ओंखारबाय दुगैस'नानै दसे उन्दुहैबाय आं ओमफ्राय बिसोरो न'आव फैलाबायबासो माबाबाय सिरि मोनबाय दा बोरै हर जालाय
खबरा बिदिनोसै। गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो।
मोजांखौ एसे गाज्रि खौ एसे फोरमायना होदो।
आयौ बावलाजोबबायसो आङो।
बावबाय। हाब दहाय ओंखामखौ दहाय ओंखामखौ थाब मोनजाय एसे माबा जायाखै होनबा।
एसे दुखु थाबाय आरो दहाय अमा बेदरजोंबो मोनजाबाय बेवहाय एसे खुसि जालायबाय।
उम।
थाइजौ खन्थालफोर गैला बाया।
खान्थाल दङ दंनाय ओमफ्राय थावलै जोंना।
थावआबो हाननानै साननैसो दोनबा गोथाव जागोन दे।
उम गैयथाराबा बेनो सना जायो।
सना जायो जोबथारनायाव लासो बेखौबा नागिरो मानसिफ्रा। जोंहाबो दंमोन फांनै फांथामसो फिथायानो थायनो रोआ माला मोनजाबावगोनो सानबाय आं। दंजोबो।
दंजोबो।
खोनायासै नोंथां।
दंजोबो होनदां।
ए। दा जेरावबो थांनानै फ्लेनि गैया?
हा
ओ दामानि जेरावबो थांनायनि खान्थिफोर गैया बिथांखिफोर बेरायहैलाबायनो।
गैथ'आ अखाबो हादोंना आरो। गोसोआनो जायाखै।
औ सान्दुं दुं सान्दुं दुंबासो जायो बिदिया नामा सान्दुंआबो गाबोनफोरनिफ्राय दुंसिगोन नामा दिनै माथो एसे दुंहांदोंमोन।
दुंहांदोंमोन उम।
दस्रा जायगायावथ' गैया माथो। गरमा थानो हानाय नंला।
उम।
साया साया नागिरबायबाबो बार नांगौमोन होनबाबो मोनलायिसो जासिगोन।
बेखौनोथ' खें खेंसो मोनलाजोबावबाय आं
नथिं मोनबाय दानो
खोथायानो फैया आंहा
बेफोरखौ बरनला बायदो नागिरलाबायदो मफ्राय बरनना लाना फै होनदां मोननोसै
ओ
न मोनबाय
ए
दै
सासेया फैयासैना दहाय थांनाया
सि थाबाय होनखौ बे फैयासै फैनाय नङा बे नङा सासे साहा लोंनानै आ गोथाव गोथाव मेथाइ जाबोनानै थाबायनो हाला नो दानो दं दानो गैया हरखाब खोनाब्रबनाय जाथाय जाहैबाय आंबो नुहैबाबो माबा बारा गोसोआवनो थाया आं जेसिबां न हरखौ रायदावनाय जायाना बारा रायलायनाय जाया उ दाबा गारहैखोना ना माखोथाय?
नों नायनानो लुबैदों
थांबाय दसे बे जों थांबा लाबोआखैमोन ना मानसिखौ
उं
एसे गोबाव नेनांबाय ओमफफाय लाबोबाय लाबोनानै बोख्लायनानै दसे गोबाव आधा घन्टासो बायदि थानानै ओंखामबो उखैनाय मोनबायना फैगोरनाय जानायसै आं ननि मानसिफ्राबो फैजोबाखैमोन सफैजोबथयाखैमोन
मा
खोनाबाय?
औ
ए दोनथलायसै होनबा होनदां मालाबा सम सम खबर लालायबाय थानोसै औ दे
औ
बोरै जाखोब्रा माथो